हेल' नोंथां।
अ अ।
औ ओ गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरोना नोंथां।
औ। अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय ओ आं नोंथांजों ओ जोंनि जि बर' समाजनि जि जानाय लोंनाय बिनि बागै आं नोंथांजों एसे सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। दोंमोन आरो नंथां औ नोंथाङा अब्ला आंनो एसे समाय एबा दसे सम होनो हागोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ। अब्ला आं नोंथांनिसिम जे जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बायदिनि बागै आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै आरो ना नोंथां।
औ जागोन ना
औ दा जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहाथ'। जोंनि जि बर' माहारियारि सुबुंफोर बेसो गासैबो मिथिखागौ नङा थां। औ जेरै जोंहा गिबियाव दं जोंहा अनला ओंख्रै। ओमफाय जोंहा ना ओमफाय जोंहा दोनदोंबावो जेरै नाफाम। ओ एम्फौ लाथा बायदि गोबां दङ आरो नोंथां औ। आरो दा आङो जे जोंनि जि ओ नाफाम नाफाम ओंख्रि आरो ना नोंथां जाय बेखौ मारै बानायो बा मारै जानाय जायो बिनि बागै आं नोंथांसिम एसे।
औ।
औ दा जोंहा जे नाफाम बानायनाय आरो नोंथां बेयावथ' जोंनो नाफामाव जोंहा ना नांथारगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बिब्दिनो जोङो नाफामनि थाखाय जों नाखौ हाथायाव एबा जोंनि खाथि खालानि जि दैमा दैसा बायदियाव जोङो गुरनानै एबा बायनानै लायनाय जायो नोंथां।
औ
औ आरो जों बे नाखौ जोङो ओ सान्दुङआवबो फोरानो आरो खायफा खायफाया मा होनो बेखौ अरावबो फोराननाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ बिनि उनाव जों बेखौ जि थास' गोसोमनि जि देन्था एबा बुग्ला आरो नोंथां बेखौ नैबे फोराननाय एबा राननाय नाजों जोङो दिंखि एबा उवाल बायदियाव जोङो मोजाङै दोखो दोखो ओ देग्लिनानै जों बेखौ ओ गुन्दै बानायना लायो आरो नोंथां
औ
औ बेनि उनाव जों बेखौ ओ औवा हासुं एबा जि जेनेबा प्लास्टिक नि जे भयाम एबा बायदियाव जोङो सोनानै दोनो ए नारसोनानै जोङो सोना दोननाय जायो आरो नोंथां
औ।
औ बेनि उनाव जों बे भयाम एबा औवा हासुनि खुगायाव जोहा ओ जि थास' बिलाइ नङाबा जों ओ थालिर बिलाइ बायदिखौ जोङो मोजाङै सिथुमनानै बे औवा हासुनि खुगा एबा भयामनि खुगायाव जोङो ओ सोनानै जोङो हाजों एबा हाब्रुजों मोजाङै लिरथेनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बिब्दिनो जों बेखौ बिदि लिरथेना दोनना जोङो दान मोनथाम दान मोनब्रैया लासेै दोननानै उनाव बेखौ जोङो बोखांफिननानै बा बख'फिननानै जों बेखौ आरोबाव फिन खेबसेयाव एवफिननाय जायो आरो नोंथां
औ।
औ आरो बेखौ जों एवखांनायनि उनाव जों बेखौ जोङो बेखौ दुलुर दुलुर महरनि एबा दाब्ला महरै जोङो ओ फिथा महरनि बाननानै बेखौ मोनसे मोनसे बानायो आरो नोंथां
औ।
औ आरो दा जों जानाय लोंनि बेलायाव जोंहा जि दोनबौ जोंहा अनला ओंख्रि आरो नोंथां औ बे अनला ओंख्रिखौ जोङो माबोरै बानायो होनबा जोङो गिबियाव जोंनो अनला ओंख्रि बानायनो जोंनो माइरं नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बे माइरंखौ जोङो गिबियाव सुग्रोनानै एबा दसे समनि थाखाय जोङो सोमना दोननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ।
औ बेनि उनाव जों बेखौ सोमनानै एबा सोमनानै जों बोखांनायनि उनाव जों बेखौ दिंखिबा उवाल बायदियाव देयो आरो नोंथां नाथाय दा दाथ' गोबांनो जि मिक्सार मेसिन बायदियाव होनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ औ।
औ औ बिब्दिनो जोंना आरो जोंहा अनला ओंख्रि बायनो थाखाय जोंहा मोनसे गोनांथार बुस्थु नांगौ जायखौ जोङो खारै होनोना नोंथां
औ।
औ बे खारिखौ जोंहा जि थालिर दंफां जायखौ जोङो। आइथिया थालिर बुङो आरो नोंथां बेनिफ्राय बानायनाय जायो आरो। थां औ आरो बेबायदिनो औ आरो जोङो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ गोबां मुवा बेसादजों जाजायो जेरै जोंहा औवा मेवायजों जाजायो। आरो मैखुनजों जाजायो। ओमफाय जोंहा साम'जों आरो दावजोंबो जाजायो आरो नोंथां
औ।
औ आरो बिदिनो जोंहा जि जोंनि जि बर' हारिनि जि नारजि ओंख्रि बेखौबो जोङो गिबियाव जोंहा नारजिखौ बानायनो थाखाय जोंहा जे जों जि फोनाय जि फाथो फाथो मैगं बेखौ खौ जोङो गिबियाव बे फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेनि उनाव जों बेखौ फोराना जेथिया बेयो राननानै गोबा एबा स्रेम स्रेम जेखौ जोङो सिफ्लेबानो गेब्लेनाय जायो नालाय नोंथां बिदि जोङो। स्रेम स्रेम जोंहा फोराननानै बेखौ दोननाय जायो आरो नोंथां फोराननानै ओमफ्राय बेखौनो जोङो नार्जि बुङो जायखौ जोङो ज अमा मेजेम बायदिजों जायो आरो नोंथां आर ना फिसा बायदि गोबां जोहयो आरो जोंहा बे नारजिखौ जोंनो जि जोंनि जि जेनेबा जोंनि आंगो सुबुं फोर जेनेबा आनजादलांनाय बिसोरनि जि सारादु बायदियावबो जोंनो नांगौ जायो आरो ना नोंथांना आजखौ
औ नंगौ न
औ औ अब्ला नोंथाङाबो बिदिनो बे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनिब बे नोंथाङाबो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां बर'नि दोरोङरारि जानो लोंनाय बुङोब्ला जानाय लोंनाया मानसिजों गोख्रों सोमोन्दो दङ मानो होनोब्ला जानाय लोंनाय एबा आदार नङाब्ला मानसिया थांना थानाय हाया मानसिल' नङा माने आदार गैयाब्ला जायखिजाया जिबियानो थांना थानो हाया आरो नाथाय
औ नोंगौ
बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मोनसे रज'थावै एबा गोथावसिन दोरोङारि जानाय लोंनाय दङ
औ नंगौ
बर'फोरा बांसिन ओनसोल एबा जायगाायावनो मोननाय जेरै ना अमा दाउ बा हाग्रानि लाइफां बायदिखौ जायो आरो माने
औ नांगौ
बेफोरखौ संनायाव थाव सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मस्ला ओमफ्राय संख्रि दुन्दिया बेफोरखौ होनानै मोदोमफ्रु खालामनानै जानाय जायो आरो माने
नंगौ थारैङनो।
औ आरो बर'फोरा गोदो गोद गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय थालिर दंफांनिफ्राय खारै दै बानायना ओंख्रि ओंख्रियाव होनानै जानाय जायो।
औ नंगौ।
खारै ओंख्रि नङाबा आरो जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय दंना जेरै नोंथाङा बुंलांबाय। अनलाजों दाउ नारजिजों अमा सबायजों साम'। बेफोर माने खारै नङाबा जाया आरो माने नोंथां।
औ नंगौ थारै नोंथां।
खारै खारै बानायनो थाखाय। गिबियावनो नोंथाङा बुंदोंमोनना दानि आथिया थालिर। बेखौ बानायनाय जायो होननानै खारै औ। बेयावनो खारै खारैखौ माबायदि बानायो आं एसे फोरमायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे लां थां।
खारै बानायनो थाखाय गिबियावनो थालिर दंफांनि गोनांथि जायो। थालिर दंफांखौ ओ दानफायना बेखौ सिखाजों माने थुख्रा थुख्रा दानस'ना लाग्रोनांगौ जायो आरो
औ औ नंगौ थारैनो।
बेनि उनाव बे दानस'नाय थुख्रा थुख्राफोरखौ ओ जोङो फिसा फिसा सिंखावनांगौ जायो आरो ओमफ्राय आरो सिंखावखांनानै बे थालिर दंफांनि मादाखौबो जावख'नानै फिसा फिसा खालामनानै ओ जोङो लांदां जायगा एबा सान्दुं दांनाय जायगा। दा फोराननाय जायो आरो माने। जेब्ला बेयो मोजाङै रानो औ औ। जेब्ला बे मोजाङै रानो अब्ला बेखौ जोङो अरजों सावनाय जायो जाहाथे सावखांबा बेयो हांगार जायोना।
औ नंगौ।
हांगारखौ जोङो जेब्ला सावखांनानै हांगार जायोब्ला बेखौ गुसु जाबाथाय जोङो
औ
उनाव दैजों गलायनानै बेनिफ्राय खारै दै दिहुननो हायो आरो माने।
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो खारैखौ दिहुननानै जोङो बर'नि ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो।
औ
औ नोंथां आरो जोंहा गोदोनिफ्रायनो जौ लोंनाय मोनसे हुदा दङ बर'फोरहा‌।
औ नंगौ थारैनो।
बेखौ जों जौखौ बांसिन ओ न'खराव मायाबाफोर फोरबोफोर जायोब्ला जोङो लोंनाय जायो आरो बांसिन बुङोब्ला बैसागुआव बेहाय लोंनाय जायो आरो माने जौखौ।
जौखौ नांगौ दे।
जैखौ आरो हाबाफोरावबो लोंना जायो जै खौ।
औ नंगौ थारैनो।
आरो जौगानायनि थाखाय जोंनो माइरं ओमफ्राय एमव बेफोरनि गोनांथि जायो आरो
औ थारैनो मा राव बुंबाय
जोङो एमाव
हा फुरै जायो
गिबियावनो एमाव नांगोन नालाय जोङो एमावखौ माबायदि बानायो आं एसे फोरमायनोसै नोंथां
औ जागोन दे अब्ला नोंथां
औ एमाव बानायनोब्ला माइरं आरो मोखोना बिलाइ ओम फ्राय आरो जोंनि जा मोनसे दंफां राखेब होनना बुंनाय जायो आरो बेखौ बेखौ नांगौ आरो बेखौ मोनथामखौबो मोजाङै देनानै जेब्ला मोजाङै गेब्लेयो देखांनानै मोजां गेब्लेयो अब्ला बेखौ उवालनिफ्राय बख'नानै जोङो दालाफोराव जमा खालामनानै
औ
दैजों गलायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ थारै नोंथां
गलायनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो फिसा फिसा बोख्लानानै गथा गथा जेरै लारु बेफोरबायदि बिदि खालामनानै फिसा फिसा
औ
बिदि खालामनानै जोङो दालाफोरावनो सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो
औ माने मोनसे महर रखम होनानै आरोना नोंथां
औ बेबायदिनो आरो
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हायोबा
औ आं ओ नोंथाङासो बुंबाय नङा होमबा जोंनि जि बर'नि दोरोङारि जि जौनि बागै जे बाखारखौ जोंहा बोरै माब्रै बानायो नोंथाङासै एसे बुंहरखाबाय आरो नोंथां दा आङो जे जोंनि जि जौ बानायनाय बेखौ आं एसे बुंग्रोनोसै आरोना मिथि आरो नोंथां औ दा जोंनो जा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनो जौबानिनो गिबियावनो जोंहा माइरं नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ जोङो आरो जोंहा जौ सङो एबा जोंहा जोंहाथ' जौआ मोनो मोनै रोखोमनि नालाय जेरै जोंहा जुमाय गिसि आरो जुमाय गोरान जायखौ जों सेरेब होनो आरोना नोंथां
औ औ औ
औ दा जोंहा जे सेरेब जायखौ जोङो जुमाय गोरान होना बेनिखौ जोङो बोरै बानाय होमबा जोङो जोंहा गिबियावनो जोंहा माइरंखौ जोङो रुग्रोना लायो आरोना नोंथां जायखौ जों हमनायबो बुङो आरो नोंथां औ